औ नोंथां अ नोंथांङा मा खालामगासिनो दा?
अ आंङो दा ओरैनो दंङ।
औ। नोंथांजों औ खोनादों नोंथांजो आंङो फंसे माने दैलि लाइफनि बागै सावरायनो थाखाय माने कल खालामनाय जादोंमोन ओमफफ्राय रायजलायनो हागोन नामा नोंथांङा
औ औ रायज्लायनो हागोन
अ बिदिबा जोंङो हबा बुंलांनोसै आरो ना
औ
नोंथांङा जेनेबा दैलि लाइफआव जेनेबा माबायाव सामफ्र्रामबोनि जिउआवहाय जेनेबा न'आव थानानै मा खालामामबाय थायो? जेनेबा मा खामानि मावनानै थायो?
आंथ' न'आव थाया माने आंङो स्टुडेन्टस नालाय आङो हस्टेलावसो थायो आरो
अ
आरोना आंङो फुंङावनो फुङाव जोंङो माने सातथा आतथायावनो सिखारनांगौ आरो माने साराय आटथानिफ्राय जोंना क्लास दंङो ओमफ्राय सारे माबा आतथानिफ्राय जोङो ब्रेकफास्ट मोनो ब्रेकफास्ट जानानै नोंङो माने कलेजाव थांनांगौ क्लास खालामनो थाखाय बार'थासिम जायो बार'थासिम क्लास जोंनि माबा केम्पासावनो जायोबा जोंनि कलेजावनो जायोबा जोङो जोंनि कलेजाव थांनांगौ आरो नंङाबा जोंना लेबाव जाहैबा जोंङो लेब सिमफ्राय थांनांगौ आरो ओमफ्राय बार'थासिम बिनि उनाव जोंङो साराय बार'थानिफ्राय हस्टेलाव फैफिननो मोनो ओंखाम जानो साननि ओंखाम दा साननै ओंखाम जाखांनानै एकथानिफ्राय जोंना आरट प्रेकटिकेल जाबावो था प्रेकटिकेलनि थाखाय आरो जोङो एकथानिफ्राय दुइथा सल्लिससिम माने ल्लेआव थाहैनांगौ जायो। बेनिफ्राय बेनिफ्राय नोङो हस्टेलाव फैफिननानै रेस्ट खालामनो हायो ओमफ्राय पासथासिम पासथासिम नोङो बेलासिनि साहा पानि मोनो बेलासिनि ओमफ्राय नोंनि गोसोसो नों मा खालामो फरायो ना प्रेक्टिकेलनि खामानि खालामो ना एाइनमेन्ट खालामो ओ ओमफ्राय जाबाय ओ साराय आथ आदथा साराय आठथानिफ्राय जोङो मोनानि ओंखाम मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय नों उन्दुयोना आरो फरायबावो नोंनि गोसोआ आरो थ' बे बेबायदि फुरा साइकेलानो बेबायदि जागासिनो दङ आरो जोंना
अ ओमाय नोंथाङाथ' न'आव थानाय टाइमावहाय मा खालामो जेनेबा न'आव फैनायावहाय न'आव
ओम न'आव फैनानै थाफैथ'नायावथ' आङो बांसिनानो उन्दुबायसो थायो आरो माने बांसिनानो आं उन्दुनो मोजां मोनो न' फैनानै आराम खालामनो मोजां मोनो थ न'आव फैबा आङो जेबो खालामनाय जायो आङो सिखारोबा लेटसो सिखारो फुं माने दसथासिम जायो सिखारनो था खाय ओमफ्राय ओंखाम जायो मबाइल नायो। ओमफ्राय फुरा दिन ओरैनो खाथिनाय जायो आरो फ्राय न'आव जेबो खामानि खालामनोबो गैया आरो ना
औ
खायथन न'आव फैबाबो हारसिंसो जायोना माने ओ आब'बो आरो आगैयाबो माने बिसनाबो सुथि जायाना बिदि जोंना आंना सुथि जाबा बिसिना सुटि जाया बिसिना सुथि जाबा आंना सुटि जाया जायोना ओंखायनो आलदा आलदा जायो न'आव फैनायाबो। नोंथाङालाय नोंथाङालाय दैलि लाइफ आव मा मा खालामो एसे फोरमायदो
औ दाथ' आंना फरायनाया गैथ'ला नालाय जोबथ'बायथ' आङो न'आवनो दङ आरो दा ओरैनो दाथ' दैज्लांनि सम नालाय
औ
दा मानि माइ गायगासिनो आरो न'आवबो गायदों ओमफ्राय आंङो बेलेगनियावबो लिंबाथाय सोरबा लिबाथाय माइ ओरैनो थांगासिनो आरो दा दासान्दै खोथिया फुनो।
औ
न'आव इमानबो खामानि जायाखै माने बयनाबो गायनाय फुनायनि दिन जागासिनो ना ब्लियावनो बयबो बांसिन थाहैनांगासिनो। आङो फुङावनो सिखारनानै मा होनो फुङावनो खारबाय सिखारनानै आङो इदिनो खामानि मावो आरो नि जायबा सिथ्लाफोर सिबदो ओमफ्रायथ' हरनि थोरसिफोर दंबा एसे सुनानै फुंनि जानानै बिदिनो थाङो आरो खामानि मावनो दुब्लियावहाय खौबो हेल्प खालामो आरो संनाय खावनायाव
औ
जेनेबा न'खरनि जि सुनाय बा खामानि मावनाय बा बांसिनानो बबाइल नायना थानायानो जायो ओरैनो रुमाव न'आव थाबाथाय
औ
ओमफाय लोगोफोरजोंबो बेरायनो थाङो। ओमफाय बेलासि समफोरावबो मालाबा आरो बबावबा आरो आङो दामानि माने आंबो क्लास लागासिनो माने टेलरिं इ सोलोंगासिनो नालाय आंबो। दासानदि ओमफाय एहायनो एसे बिजि जाना दंथ'योमोनथ' न'आव माइ गायनायनि थाखाय थांनो मोनाखै आरो आंबो बिदिनो
औ औ
होमबा नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ ओरैनो बर'नि
ओरैनोथ' आङो बांद्राय ओंख्रि ओंखाम संनो रोङा आरो माने एसे सङोमोन आङो आगोलहाय माने आगोलहाय जोंनि मा लोमजादोंबा बेयाव एसे संदोंमोन आरो बेयावससे संनो रोंबायमोन आङो जेसेखि दालि दालि फाजाफोर बेफोरबायदि ओमफ्राय लाब्रा बेफोरबायदिखौ एसे रोंहांबायमोन आरो ओमफ्राय दाथ' फरायफिननाय जाबाय आरो थ' माने ओंखाम ओंख्रिथ' संनायानो जाया आङो।
अ
नोंथाङालाय?
अ आंबो संनो रोंगोआनो दे बांसिनानो रोंगौ आङो। माने संबायानो थानाय जायो नालाय जों बिदि उन्दैनिफ्राय हस्टेलावबो थायाखैमोन नालाय। न'आवनो थानानै फरायोमोन स्कुल कलेजाबो खाथियावनो नालाय। थ' बेनिखायनो जों जेबो हस्टेलफोराव थानाय जायाखै आरो न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामो।
औ थ' नोंथां थाङा गावनि सोंनायखौ बबेखौ बांसिन फसायो आरो संनो खावनाय।
सं सनाय माने बिदिनो आङो बर'नि ओंख्रिनि मादावहाय अनला ओंख्रिखौनो मोजांसिन मोनो आरोना। संनो थाखाय माने सहस होननानै बुंजायो आरोना। उलथा।
नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ मा माजों जानो बांसिन फसायो?
अनलाखौ आङो मेवाइजों ओमफायो। बयलार बेदरजों गोथावसिन मोनो आरो। संनानै जानाय औ। बेखिनिखौनो ओमफ्राय नोंथाङा संनो रोंगोन ना रोङा अनखांनो?
ओहो आं ओ-नं- अनला ओंख्रि जेबो माने संफेराखै आङो।
अ
ओमफ्राय नोंथाङा। नोंथाङा जे न'आव थागासिनो दङ थ' नोंथाङा माबा दस्रा आरो ओरैनो थानायाव हबि नङाबा दस्रा ओरैनो। टाइमखौ खाथिनो थाखाय खामानि मावो ना मावा?
अ न'आवहाय बिदिनो जोंहा जिफोर सोंनानै दोनदो आरो गामसा बेखौनो दायो टाइम मोनबासो दसे दसे। बिमाफोरखो हेल्प खालामो एसे एसे। बिमायो दायो नालाय थ' बिमानि दानायखौ एसे दाफायो आरो।
अ
बेनो ओमफ्राय आरो दसे जिरायलायबाय गरम नालाय दाथ' बां बायबो मावनोबो हाया बेनि थाखायनो। दस्रा दस्रा खामानिबो दंथ' होनोमबाबो। दाासान्दि न'नि खामानि बांद्राय मावनाय जायाखै आरो दुब्लियावनो ओंखारनांगासिनो नालाय।
अ दाथ' नोंथाङा थ' माइ गायो माइखौ मारै मारै गायो एसे खोन्थादो।
अ माइआथ' जेनेबा जोङो। खोथियाखौ देरखांदो फोनाय फोखांनायनि उनाव। थ' फुनो जाबासो जोङो फुनानै लाग्रोनांगौ आरो माइ गायनो थाखाय। मा फुनानै लाग्रोनायनि उनावहाय। ए जुदि हालेवखानाय हा गोमोन दंखायोबाथाय उनावहाय गायनांगौ आरो बिदि नोंथाङा माइ गायफेरदो ना?
ओहो आं माइ गाइफेराखै।
औ न'आव गायनाा गाय आरो?
ओ-न'आवबो माने जोंना न'आवबो गाया नालाय माइखौ। ओ-जोङो बांसिनानो बायनाय फिनानैसो जानाय जायो ओमफ्राय आगोलहाय हा थाबा माबा। जोङो गायहोयोमोन दस्राखौ ओमफ्राय दा बिसोरबो गैला नालाय। थ' रावबो गायनायानो जाया हाबो आरो गैला नालाय। माइयनो गायनाय जाया जोंनाव।
मा मा बाबा दंबा न'आवलाय
हा?
नोंसाना न'आव मा-बाबा दंबालाय।
अ दङ मा-बाबा दङ।
अ। बिसोरोबो खेथि खालामो ना खामा न'आव ओरैनो फिसा फिसौ? जेन'बा मैगं थाइगंफोर ओरै
औ मैगं थाइगं, मैगं थाइगंथ' दा जोंनि न'आव जोगोनार खुमब्रा दङ ओमफ्राय मैथा दङ। ओमफ्राय मा होनो बेखौ औ थाइबें थाइबें थाइबें एसे माबादों आरो माने मानखोनो होदों आरो बिबार जाबाय दा ओ माने एसे लेट गायनाय जादों आरोना माने ओ न' गोदान सोलायनाय जादोंमोन ना ओंखायनो। माने बेयावनो जेबो गायनाय जायाखै आरो। खिन्थु दासो गायहांदों आरो।
ओ थिगानो।
ओमफ्राय नोंथांमोननि न'आवलाय मा मा दङ?
जोंहानावो माबा दङ मैथा ओमफाय खुमब्रा दङ। ओमफाय बिदिनो बांद्राय गैया जोंहानाव ओमफ्राय फानलुफोर दं आरो ओमफ्राय बेनो ओमफ्रायो खांख्रि खला दङ। एखिनि आनो जाना।
नोंथांजों रायलायनानै
नोंथां होनबा जोंनि रायलायनायनि समा जोबसिगोन नामा?
औ जोंनि रायलायनायनि समाथ' जोबसिगोन नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोन ओमफाय
औ गोजोननाय थाबाय आरो आंबो नोंनिसिम।
औ औ।
दे।
थ' ओ दे होनोमबा नोंथां।